हेलौ नोंथां।
अ हेलौ नोंथां हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय-खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
आं नोंथांजों अनलाजों दाावजों संनायखौ मोनसे एसे गुवारै सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन दे हागोन दे नोंथां हागोन दे।
औ हागोन दे नोंथां।
दा बुंनो थाङोबा जोंङो अनलाजों दाउ संनोबाथाय गिबियावनो नांगोन दाउ बेदर आरो माइरं। माइरंखौ जोंना गिबियावनो सुनानै लाग्रोदो। सुनानै ओमफ्राय ओ दैखौ सरगारनो थाखाय मोनसे देक्स बा माबा मोनसे जायगायाव दोनथदों। जाहाथे बेयाव ओ माइरं सुनाय जे दै बेयाव सरगारो। बिनि उनाव बेखौ औ दोनथ'नाय लोगो-लोगोनो जोंहा दाउखौ न'नि दाउखौ बुथारोबा मोजांसिन जायो मानो होनबा न'नि दाउखौ एस्रा मोजां जायो आरो ना बयलारफोरजोंबाथाय एसे टेस्टआ खम जायो। बेनि थाखायनो जों न'नि दाउखौनो लागोन। न'नि दाउखौ हमनानैला दै फुदुंदो दै फुदुंनानै बुथारनानै ओ गां सां फुदो सुनानै बेदरखौ गोदानानै लादो बेबायदिनो साफा खालामनानै गोदानानै लादों। गोदानानै लानानै जेनबा दा ओ अन खौ देदो। अनखौ जोङो गोबां जायगायाव देनो हायो। दानि मुगायावथ' ग्रेन्डार होननाय मोनसे आगजु ओंखारबाय। नाथाय बेनि अनगायैबो जोङो थबसि आरो उवाल दिंखि बायदिसिनायाव देनो हायो। जायखिजाया अनल जानो नांगौ आरो। अन बेयो मिस-मिस गुन्दै जायोबानो जागोन। बेबायदिनो सारायाव दैखौ फुदुंदो ग्लब-ग्लब-ग्लब-ग्लब ओमफ्राय बेयाव जोङो जि अनला अनला संनो थाखाय दे नाय जे माइरंनि अन बा गुन्दि बेखौ जोङो दा आखाइजों आथुमसे आथमसे हमनानै ओरै थ्राय-थ्राय-थ्राय होगोन आरो सनिफ्राय ग्लब-ग्लब गोदौनाय दैयाव। दै गुदुं ओमफ्राय आगसि फारसेजों गारबा लानानै गारबाखौ सोरगिदिं जाहाथे बे अना गथा खाया। खाया। बिनि थाखाय जोङो आग्सिजों गारबाखौ फिदिंनानै होबाय थानांगौ। सारायाव गोदौनाय दैयाव बेखौ फिदिंनानै होबाय थानांगौ बेबायदिनो फिदिं फिदिं फिदिं फिदिंबाय थागोन ओमफ्राय जेब्ला जोबगोन अब्ला जोङो दाउखौ एक्सट्रा मोनसे सारायाव एवगोन आरो। बे फास्टाआवनो थाव होदों थाव होनानै सामब्राम जोङो बानलु होदो बेनि उनाव बेदरखौ गारसननानै होदो गारसनखांनायनि उनाव दसे खोबना होदो। खोबनानै आरो बोखारनानै बेयाव एसे एरनानै मस्लाखौ होदो जाब्रा सिकेन मस्ला होयो जिरा ओमफ्राय बेबायदिनो लं बेबायदिखौ होजागोन आरो होनानै ओ एवदो। बाराद्राय मोनजासे एवनो नाङा मानो होनबा जों अनलाजों खावसे एवनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो बेदर एवफ्रामनायखौ फुल एव-एवथार नाङा आरो मोनजा से। खावसेल' एवनो हायो ओमफ्राय एसे खावसे एवनाय जायोबा जा-जाबाय बाथाय ओमफ्राय जि अनला दंमोन मोनसे सारायाव बेखौ बे ओ बेदर एवफ्रामनायावनो स' लखबनानै होबाय ओमफाय एरबाय। एरनानै ओमफ्राय जोङो नांगौ बायदि जोङो ओ मा होनो बै खारदै खारदै। खारदैखौ नोंथाङा मिथिगौ ना मिथिया आं नोंथांनो फोरमायना होनाय जानोसै। खारदैया मोनसे बेयो गोबाब बुस्थु। बेखौ जोङो ओ सदाबो होनो हायो खारदै गैयाब्लाथाय। सदाखौबो होनो हायो सदा सदा जुदि नोंनाव खारदै गैयाबाथाय। सदाबो होनो हायो। बेखौ जायखि जाया नांगौ बायदि बिबांनि होदो होनानै ओमफ्रायो ओ बेखौ एरनानै होदो आरो खोबालासिनो एरनानै होबाय था एरनानै होबाय था एरबाय था एरबाय था बेबायदिनो बेबायदिनो गोदौखो गोदौ होबाय था बेबायदिनो नैजि बा जिबा मिनिट नोङो बेखौ संनो नांगोन आरो बेबायदिनो गोदौ होबाय थानांगोन। गोदौ होबाय थानांगोन गोदौ होबाय थानांगोन बेबायदिनो ओमफ्राय दा मोनफ्रोमबो टाइमाव बा मोनफ्रोमबो बोथोराव मोननै जोंहा मोनसे ओ गंगार दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाखो इसे मोदोमो। दुुन्दियाफोर बायदि मानो बेखौ जोङो मोननोसै गोनाङाव ओ बस'फ्लेनानै साफा सुनानै लाबोनानै बस'फ्लेनानै होलायनांगौ आरो बे गैयाबाबो जेनेबा दुन्दिया बोथोराव दुन्दिया दुन्दियाखौबो होनो हायो। बेखौ खोबनानै ओमफ्राय दसे जेनबा दुइ तिन मिनिट पास मिनिट ओ अरखौ बाराद्राय होआलासिनो एसे खम होनानै खोबनानै होदो खोबहाबनानै बेनो संख्रि बायदिसिनाखौ साखि नायनानै बरिया। ओमफ्राय खांजासिगोन बियो अनलाजों दाउ बिराद गोथाव बेयो मोनसे जाजानाय जाबाय। बेयो मोनसे बर'फोरनि एखदम बारे एकदम बारे ओ आंगो ओंख्रि आरो जि आइ टेग बुंनाय औ दोरोङारि। बेयो जि आइ टेग मोननाय मोनसे बर'नि ओंख्रि। बेखौथ' नोंथाङाबो मोनथिखागौबो जानो हागौ
औ औ।
बे मा
नोंथांनिफ्राय दाउ आरो अनलाखौ बोरै संनाय जायो बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद माखासे बा थ्राफोरखौ मिथिनो मोनबायदि अनला आरो दाउखौ बोरैहाय संनाय जामारो बोरैहाय संबा जानायाव गोथाव मोनो माने मिलौहाब जायो बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो गुवारै फोरमायनाय जाबाय। गोजोननाय मोनबाय आङो नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ मिथिनो मोननानै
दा नोंथाङा नोंनिफ्राय माबाफोर ओ बुंनो सानदोंबा नोंथांआबो बुंनो हागोन दे
औ औ आंनिफ्राय आं बुंनो सानदों आरोना बे जोंनि मोनसे आबहावा थाया होमबा आबहावाबा मिथिंगायारि सम्पद बे आबहावाया माबोरै सानफा एफा गुबुंले जालांगासिनो माने माबोरै खहा जागासिनो
औ
मा जाहोननि थाखाय खहा जादों माने मानि थाखाय खहा जादों मा जाहोननि थाखाय खहा जादों ओमफ्रायाय बेखौ जों बोरै होबथानो हायो बा खमायनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों आङो माने
औ
माने आं सावरायनो सानदों जुदि नोंथांहा खोनासंनो एसेबां टाइम दङबा सम दङबा आं बेनो फोरमायनो सानदों आरोना।
औ नोंथां मिथि आरिबो
बिदिब्ला आं माबानोसै बुंनोसै माने जोंनि बे आबहावा बेयो माने सानफा एफा खहा जालांगासिनो बा गाज्रि जालांगासिनो बेयो गोबां रोखोम रोखोमनिफ्राय बा गोबां रोखोमनि नाथाय बियो खहा जालांगासिनो जेरै बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइफां दानफायनाय माखासे एसे गिदिर गिदिर कारखानानिफ्राय जेरै इथा बानायनाय खारखाना प्लास्टिक कम्पानिनि कारखाना बहुत गिदिर गिदिर कारखाना दं नङा होमबा। बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय बिदि गेस बेफोर गेसफोरा माने जोंनि आबहावाखौबो गुबुंले खालामबाय दं बेनि उनाव जादों प्लास्टिक बाहायनाय बेनि उनाव मोनसे दं आरो। सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बेनि उनाव दङ। बांद्रायै ओंखारनाय गारि मथर सालायनायनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय बिनि उनाव दङ आरो गाज्रि गाज्रि गेसाव गोफोन मुवा बुस्थुफोरखौ लामा दफा जेराव मेराव गारथिंना दोननाय गेसाव गोफोन दैमा दैसा गारनाय बेफोरबायदि बुहुद जोंनि खामा बुस्थु माबाफोरा जोंनि मिथिंगायारि आबहावाखौ माने खहा खालामबोगासिनो माने मानो होनबा गिबियावनो दंफां दानफायबाय थायोब्ला जोंनियाव मा जागोन। अक्सिजेन होननाय बे मोनसे गेस दंना जायखौ जों हां लानायाव जोबोद गोनांथार।
औ
बेनि बिबाङा माने खमायलांबाय थागोन आरोना जाय जायखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो बे बिफां लाइफांखौ जोङो मा खालामनांगोन संग्रैखाथि होनांगोन माने
जोंनि गुबै अक्सिजेन जोंनि थांना थानायनि माबाया जाबाय दंफां लाइफां बा बिफां लाइफां बेखौ दानफायनायनि जाउनावनो जोंनि आबहावाया माने गुबुंले जालांगासिनो जों माने बेखौ बोरै होबथानो हागोन होनोबा जों बिफां लाइफांखौ गायनांगोन नङा होमबा।
बिफां लाइफां गायनांगोन जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन बिफां लाइफां गायबासो जोङो अक्सिजेनखौ मोनगोन। मानो होमबा बि बिफाङासो अक्सिजेन होयो ओमफाय जों सुबुं बा जिब जुनारा मा खालामो कार्बन डाइ अक्साइदखौ जों हगारो नङा होमबा
औ
आबहावाबो बे बार मणडलाव थानाय जिखिनि गाज्रि गेस बि कार्बन-डाइ-अक्साइड बेखौ मा खालामो बिफां लाइफाङा सोबनानै लायो आरोना ओमफ्राय जोंङो मा खालामो अक्सिजेन आगारनानै होयो उदां अक्सिजेन नागारनानै होयो जों बेखौ जोङो जायखौ जोङो हां बोनानै थांना थाबाय थायो माने बेनि उनाव जोङो कारखानानिफ्रायनो खारनाय उखुन्दै बेखौ जोङो दानि दानि मुगायावथ' माने बेबायदि गोबां नुसै इथा सावनाय खैला सावनाय प्लास्टिक बानायनाय सियार कम्पानिनि बुहुत गोबां कार निफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा बार मण्डलाव साग्लोबजोबनानै थायो नङा होमबा बिदि साग्लोबनानै थायोबा जोंनिया मा जागोन जोंनि आबहावाया गुबुंलेनिसाय गुबुंलेसिम जागोन आरो होमबा जोंनि जेखिनि हां लानाय जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोरो जोबोद खस्थ' मोनगोन माने जोंनि मानसि सुबुं माहारियाबो बेमार जानोबो हागौ माने एबा बेमार जागासिनोआनो माने बेनो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनायनि मोनफा मोनफा जाहोन माने जों बेखौ होबथानोबा मा खालामनांगोन
जोङो बेबायदि गाज्रि मुवा बाहायनाय जाय बुस्थुखौ बाहायोबा बेफोरबायदि गेसआ फुरा बारमणन्दलावनो साग्ल'जोबो जों बेखौ बाहायनायखौ जों एसे खम खालामनांगोन खि लिमिटेड माने जोङो बेखौ बाहायनायखौ जों एसे रोंनांगोन ग्रोब ग्रोबनि रोंनांगोन माने बेनि उनाव दं आरो प्लाष्टिक बाहायनाय जाय बुस्थुआ सेवनो रोङै बे बुस्थुआ गोबां बोसोर लाख बोसोर हाजार बोसोर थाबाबो प्लास्टिक होननाय बुस्थुआ माने सेवनानै थाङा माने बे बुस्थुआबो जोंनि आबहावाखौ फारसेनिफ्राय साग्लोबबोगासिनो बा माने खहा खालामगासिनो माने जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला मा जोंना जाहैबाय बे बारहावा हा बिफां लाइफां बेफोरनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पद बेफोरबो मोनसे फि आबहावायाव गोग्लैयो बेखायनो बे प्लास्टिक सेवनो रोङिया जोंनि मिथिंगायारि समफोरखौ खहा खालामबाय दङ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ खहा खालामनाय माने मा जोंनि सुबुं माहारिखौ खहा खालामनाय जोंनि सुबुं माहारि जिब जुनार दाउसिन दाउलानि जिउनि खहा माने बेखायनो जोङो बे प्लास्टिक बाहायनायखौ मा खालामनांगोन बन्द' खालामनांगोन आरो ना माने खम खालामनांगोन हाथाराब्लाबो खम खालामनांगोन नङा होमबा जेनेबा जों हमनानै ला प्लास्टिक माखासे खामानियावनो जोङो जाय खामानियाव प्लास्टिकखौ बाहायाबाबो जायोमोन बेबायदि खामानियाव थेवबो जों प्लास्टिकखौ बाहायो आरो माने बेबायदि जोङो प्लस्टिक बेखौ बाहायालासिनो बिबां प्लास्टिकनि बाहायनायनि बिबांखौ खमायनांगोन जेनेबा बहाफोर मुवा बुस्थु लनो थांनायाव जोङो गांब्रै गांबा प्लास्टिक लाबोआलासिनो मा खालामनांगोन बे प्लास्टिक जायगायाव नोङो लेखा बिलाइनि बानायनाय मना मोना होमबा फाथोफोरनि बानायनाय मना